हेलौ।
हेलौ नोंथां खोनादोंना औ नों थाङा माबोरै
आं मोजाङैनो दङ नोंथां।
औ आंबो मोजाङैनो दङ औ आंबो मोजां मोजाङैनो दं नोंथां। औ आंनि खल हरनायनि जाहोना जेरै ओ जेरै बर' आय जोफोरा जेरै ओ अमा फिसिनाय आरो नोंथाङाथ' मिथिखागौ नोंथां। औ। जेरै बर' बर' आइजोफोरा जेरै दाउ अमा फिसिनाय होनोब्लाथ' जोङो जेरै अमाफोरखौ फिसिनो थाखाय जेरै जोङो बाजारफोरनिफ्राय जोङो बायनानै लाना फैनाय जायो जेरै अमा बिमाया अमा बिमाया फिसा आजायनायखौ जेरै जोङो जेरै माने जोङो गुबुननिफ्रायबो बायनानै लाना फैनो हायो आरो जों लाना फैनानै जेरै अमा जेरै अमा बुनदि होनोना बेखौ जोङो बायना लाना फैनानै जेरै जोङो नआव गिदिर खालामनानै जोङो फिसा आजाय होयो। औ नंगौ आरो जोङो बे फिसा आजाय होनानै जेरै जोङो बे अमानिफ्राय फिसा मोनो नालाय जों बेखौ एसे गिदिर खालामनानै जेरै जोङो बेखौ आदार जाहोनानै जेरै जोंनियाथ' आदार आदारा जाबाय जेरै ओ बर' आइजोफोरा जेरै सेरेब खावो नालाय औ नोंथाङाथ' मिथिखागौ जानांगौ नोंथां? औ जेरै बर' आइजोफोरा जेरै सेरेब खावो नालाय बेखौ जोङो जेरै बेनिफाय जोङो अफ्रि मोनो बे अफ्रिखौ जोङो अमाफोरनो होयो जाहोनानै जोङो बेखौ गिदिर गोलाव खालामो आरो जोङो बेखौ ओ बाजार जोंनि जोंनोथ' जों बरफोरनोथ' फैसानि आंखाल गोबाङानो आंखाल जायो नालाय जोङो ओ रांनि थाखायनो जोङो बेखौ जोङो बाजार फानैनाय जायो आरो औ बिदिनो जों बेखौ फानैनानै जोबोद रां मोननो हायो आरो बे रांफोरजोंनो जोङो जेरै ओ जेरै बोरमा दाउफोरखौबो जोङो बाय-बाय खना लाबनै जेरै जोङो न'आव न'आव जेरै फिसिनाय फिसिनो हायो आरो
थारैनो
नोंथाङाबो हायोब्ला एसे फोरमायनानै हो दाउ अमा फिसिनायनि बागै
फिसिनो गोनांबा बिमा दावदैखो गग्रोनां गोन
औ
दैनानै गग्रोनांगोन गनानै फिसाखो फिसा आजायनो थाखाय जोबोद कस्ट' जायो
औ औ नंगौ थारैनो आरो जोङो फिसा आजाय होनो थाखाय जोबोद ओ सम लायो आरोना मा मोनसे गाहाम देर जेरै हांसो बिदै हांसोखौबो जों हांसोखौबो नोंथाङा मिथिगौना नोंथां जेरै हांसोआथ' गुबुन गुबुन ओनसोलावबो थायो जेरै जोङो हांसोखौ फिसा आजायहोनो थाखाय बे ओ जेरै बेखौ देर मास गाहाम नांगो आरोना जेरै जोङो फिसा आजाय होनो थाखाय औ थाङा हायोब्ला एसे बोरमाफोरनि बागै एसे फोरमायनानै होदो
बोरमाफोरखौ फिसिनो थाखाय जोबोद गोनांथार गोनांथार जायो। जेरै सापर सापर बायनांगो जायो सापर जाहोबा बोरमा फोरा जेरै मो जां जायो स्लिम स्लिम साफ फा जायो आरो फाननोबो जोब जां जायो
औ नंगौ थारैनो नोंथां आ आरो बुंनो थाङोब्ला जेरै जोङो ओ बोरमाखौ फिसिनो थाखाय जेरै जोङो बाजार फोरनिफाय एबा जेरै बाजारफोरनिफाय जोङो लाना फैनानै जेरै न'आव फिसा आजाय होयो जेरै जों बे खौ गिदिर खामगोरनानै फिसा आजाय होनाय जायो आरो आरो जों बे बोरमाखौ ओ बे बोरमानि आदारखौथ' जोङो जेरै ओ दुमब्रु बिलाइ खान्थाल बिलाइ हाननानै गोबाङानो होनाय जायो दैज्लां बोथोराव जोबोद खस्थ'सिन जायो आरो
औ नोंथां
औ जेरै जोङो बोरमा फा फ्राम बानायनो थाखाय आरो बुंनो थाङोब्ला जोंनि जोंथ' जोबोद जेरै ओ दाउ अमा फिसिनाय आरो जेरै जों नाफोरखौबो फिसिनाय जायो आरोना फुख्रिफोराव औ नोंथाङाथ' नोंथाङाथ' मिथिखागौ नोंथां नोंथाङा हायोब्ला एसे फोरमायनानै हो जेरै जों नाखौ माबोरै फिसियो बे
नाखौ पुवान पुवान लाबोनानै जेरै हाखरफोराव गुन्दैफोरखौ होनानै गुन्दै उफ्रै फोरखौ गारना होनानै फिसिनाय फिसिनाय जायो
औ नंगौ थारैनो जेरै जोङो ओरै ओ बेफोरबायदि फिसिनाय जायो आरो जेरै जोङो ओ बेफारिफोरा जेरै जोंनि जोंनि लामाफोर जेरै नाफोरखौ जासिनो फैयो ना फुवानफोरखौ जों बेफोरखौनो ला खिनानै जेरै फुख्रि फोराव फुवान हेंगारनाय जायो आरो गोबां रोखोमनि ना दं नों नोंथाङाबो एसे फोरमायना हो गोबां रोखोमनि ना दं मा मा ना दङ जेरै जोङो फुख्रिफोराव फिसि-फिसिजानाय ना औ औ थारै
चाइनिस फिथिख्रि दङ पांप्लेट दङ बायदि बायदि रोखोम रोखोमनि नाफोर दं
औ नंगौ थारैनो नोंथां बुंनो थाङोब्लाथ' गोबां रोखोमनि ना दङ जेरै जोङो ओ नास्राय नाबो होननानै बुङो बेफोरथ' बिदिनो दैमाफोरावबो थाला बायो औ आरो गोबां रोखोमनि ना दङ जेरै जोङो सिल फार फौखा पामप्लेट आरो सितल ना होननानै बुंनाय जायो आरो जेरै जापानि ना बेफोरखौबो जों गोबांखौनो जों नुनो मोनबोदों नाफोरनि जेरै नाफोरखौथ' जोंङो बुंस' हाया औ बुंनो थाङोब्लाथ' गोबां रोखोमनि जेरै जोङो फिसिनाय होनोब्लाथ' जेरै ओ अमा दाउखौथ' जों होनखाबोबायानो ओ आरो। जोङो मोसौफोरखौबो न'फोरावनो फिनाय जायो आरो जेरै फिसिनाय होनबाथ' जेरै जों मोसौफोरखौबो बांसिनानो जोङो ओ गामि ओनसोलाव बांसिनानो जों नुनो मोनो मोसौफोरखौ फिसिनाय औ। मोसौ फिसिनाय होनोब्ला जेरै जों मोसौखौबो बेबायदिनो जेरै मोसौ बेबायदिनो जोंबो फिसा आजाय होनोनानै जेरै बेनि फिसाखौ एसे देरहोनानै जोङो जेरै बेफारिफोरनो जों फाननाय जायो। आरो जों बे फाननानै जोङो जेरै रां मोनो बेफोरखौ जोङो गोबां मुलाम्फायाव दोननो हायो आरो आरो जों मोसौनिफ्राय गाइखेरबो मोनो जेरै मोसौ मोसौनिफ्राय जों गाइेरखौ गाइखेरखौबो मोनो जेरै जोङो मोसौनिफ्राय गाइ बेखौ जोङो गाइखेर दाखाबो खालामनानै दोननो हायो नोंथाङाथ' मिथिगौ नोंथां गाइखेर दाखाखौ औ जेरै जों गाइखेर दाखा खामना दोननो हायो जेरै जोङो रस'गल्लाबो बानायनानै जानो हायो जेरै जों पनिरफोरखौबो जोङो। बे मोसौनिफ्रायनो मोननाय जायो आरो औ आरो जेरै कनिरखौथ' जोङो जेरै ओ गाखिर खनिर बानायनो थाखाय जोङो मोसौनिफ्राय मोननाय कनिर ओ गाइखेरखौ जोङो खनिर बानायनो नागिरसै ओ जेरै नांगौ जेरै ओ मा होनो बेखौ ओ जेरै जोङो जेरै जोङो गाइखेरखौ पनिर बानायनो थाखाय जेरै जोङो जेरै जे जेरै खारजि होनो बेखौ जोङो सेबनानै होनाय जायो आरो औ बेनि ओमफ्राय जोङो बेखौ सेबखांनानै जेरै दैफोरजों एसे सुस्रानानै जोङो बेखौ फ्रिजफोराव दोननाय जायो बांसिनानो औ। नोंथाङाथ' मिथ थिखागौ जानांगौ जेरै गाइखेर दाखा रस'गललाफोरखौबो जों बेफोरबायदिनो बानायना हायो औ। जेरै नोंथां जेरै जोङो गाइखेर दाखावखौथि जों मोसौनिफ्राय मोनो जेरै जोङो बेखौ माबोरै बानायनाय जायो नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन ना?
औ जेरै जोङो गाइखेर दाख खाखौ
औ नोंथां खोनादोंना नोंथाङा?
औ नोंथां खोनादों। जेरै जोङो गाखेर दाखाखौ गाखेर दाखाखौ मोखौनि फ्राय मोखौनिफ्राय जमा खालामनानै सेरनानै जेरै बुथुम बु थुमनानै जमा बुथुमनानै जमा बुथुमनानै बिनि बिनि दाखाखौ सेबनानै सेबनानै रस'गलल्ला एबा
औ नङा नोंथां जों गाइखेर आङो जेरै जेरै गाइखेर मैखि होनोना जेरै जों गाइखेर दाखा होननानै बुङो आं बेखौसो बुंदों नोंथांनि सिगाङाव जेरै जोङो गाइखेर मैखि होननानै बुङोना आं बेखौसो नोंथांनाव सोंदोंमोन नोंथां।
अ गाइखेर मैखिखौ गाइखेर मैखिखौ
औ। जेरै जोङो मोसौनिफ्राय सेरनानै जेरै जोङो बिदिनो ओ बयामफोराव एबा जोङो टिफेनफोराव सोनानै दोननांगौ जायो आरो ना। औ हानि थिंग्लिफोराव जों सोनानै दोननाय जायो आरो बेखौनो जों गाइखेर मैखि एबा गाइखेर दाखा होननानै बुंनाय जायो।
औ नोंथां थारैनो।
नोंथाङाथ' मिथ थिगौ जानांगौ नोंथां। औ थारैनो आरो बुंनो थाङोब्ला थ' जोङो फिसिनाय जेरै दाउ अमा बेफोरनो आरो जोंनि फिस सिनो फिसिनाया जेरै जेरै दाउ फोरखौबो जोङो जेरै ओ बाजारफोरनिफ्राय बायना लाना फैनानै जोङो बेखौ ओ ओ फिसा होयो आरो जेरै बेयो बिदै दैग्रोनानै जेरै समान जेरै हांसोफोरखौबो बेफोरबायदिनो फिसा आजाय होयो बेबो समानानो जायो।
औ नोंथां थारैनो।
औ आरो बोरमा बोरमाखौबो जोङो बेफोरबायदिनो फिसा आजायहोनाय जायो आरो। औ। आरो जेरै जोङो बेफोरखौ फिसा आजाय होनानै जेरै हांसोफोरखौबो जोङो फानहैनाय जायो जेरै बाजारफोराव जेरै जोङो बेफोरनि फ्रामबो बानायनो हायो जेरै हांसो दाउ अमा जेरै जोङो बे जेरै हांसो हांसो आरो हांसो हांसोखौ जोङो जेरै मा होबाथाय बियो हांसोनि हांसोनि हांसोआ जेरै गिदिर जानो हायो नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन ना? मा आदार होयोब्ला
जेरै सापर सापर गुन्दै। गुन्दै माइफोरखौ होबा जिब जायो आरो उदैयाव थायो। थानानै गोदोनि सायाव गोदोर जालांनो हायो।
औ नंगौ थारैनो
जोबोर जिब मोनो आरो फुस दाम‌ मोनो।
औ जेरै बां बांसिन गिदिर जानो हमो आरो अब्ला नों जों समाबो जाबाय सावरायना जोबोद गोजोननाय थाबाय नोंथां।
औ नोंथां।